अ गिबियावनो नोंफां गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोना समनि गाहाम हामग्लायनायखो जासिहरनाय थाबाय।
औ
दा जों सावरायनो सान्दों नोंथांजों आखायाव लादों दा आं जोंनि समाजाव माबादिबा जौगानो हागोन एबा माबादिबा जों आवगायलांनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे मोजाङै गुवारै एबा फोरमायनानै होलांब्लानो जाबाय जाखिनो हायो बेखिनिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन जाहाथे आंबो नोंथाङा जाखिनो हायो बेखिनिखौ आं मिजिंथियो आंबो मानो एसेब्लाबो गियान मोनगोन होननानै आं नोंथांनिफ्राय आसा खालामनानै थाबाय नोंथां सम आवगायनायनि बागै एबा गाव-गावनि जौगानायनि सोमोन्दै एसे सावरायना होदो नोंथाङा गुवारै
जोंहा ओ जौगानो होनोब्लाथ' उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिन खोथा फैयो आरोखि।
औ नोंथां
जोंहा आं जागायनोसै जे उन्दैनिफ्रायनो लानानै ओ जोंहा उन्दै गथ'फ्रा बे स्कुलाव थाङो स्कुलाव जे स्कुलाव थांङो नंगौ हय खिन्थु स्कुलाव जे मा फोरोंदों मा फोरोंङा बेथ' फोरोंगिरि आरो फरायसानि सायावसो। नाथाय जों हा न'खराव ओ फरायसालिनिफ्राय फैखांनायनि उनाव ओ जिथुबा गारजेन गथ'नि बै गारजेनफ्रा नोजोर होयो ना होआ बेफोरखौ नायसंनाया जोंनि समाजाव एसे जोब स्रांलांनायखौ नुनो मोन नाय जायो आरोखि। अ मानो होनो ब्ला जोंनि समाजाव एबा ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जौ जुवा जों बा बायदिसिना निसा जातिय' बुस्थुजों जों गोरोबनानै गफ'बनानै थानायखौ नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोङो ओ इसे बे आयदानि सायावबो इसे जों नोजोर होयोब्ला जों एसेब्लाबो जौगानि इसेब्लाबो आगानसेब्लाबो आवगायनो हागोन बिदिखौ आं सा सानो आरोखि। आरो जोंहा ओ गिदिरफ्रा खालामो मा गथखौ स्कुलाव दोनदों एबा ओ आजिखालि सरकारि स्कुलाव होनो नागिरलिया
नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला ओ सरकारि स्कुलाव मोजां जाया बा मोजां फोरोङा बिदिखौ साननानै ओ जों बांसिन गारजेनखौ नुयो जे प्राइभेटफ्राव हगार हरनो नागिरनाया बेफोरनि बागैनो फोरनि सायावबो एसे नोजोर होयोब्ला जों एसेब्लाबो जौगालांनो हाहैगोन मानो होनोब्ला ओ जोङो जिहेथु गावनिनो रावजों फरायनो मोनखानाय बेखौ सोलायनानै आरो गावनो फोरोंबावगोन
औ
बे गोरोन्थि आरोखि आं आंनि सानदांथियाव मानो होनोब्ला जिहेथु ओ सोरखारनिफ्रायनो बरजोंनो फोरोंनाय ओ मोनसे फरायसालि थाखायनो नाथाय जोंहा प्राइभेटलि आरो खुलिबावनानै ओ फोरोंनायखौ आं एसेब्लाबो बाय साबजानाय मोना आरोखि मानो होनोब्ला सरकारि स्कुलाव फरायदों होननानै गारजेना बारा गुरुतथ' लानो नागिरा आरोखि गथ'फोरखौ
औ
ओ बे बे बेलायावबो एसे थालाङो जोंना आरो जोंहा ओ जों समाजाव जौगानोब्ला जोङो मेनलि गारग्रोनांगोन जे ओ जौ सावनाय जुवा गेलेनाय बायदि निसा जाथियाव लानायखौ होबथानाय बिदि खामानिखौ मावहोलांब्लासो जों एसेब्लाबो जौगानि ओ लामायाव फैगोनखौ आं सानो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंहाथ ओनसोल नाङैनो गोरिब होननानै बुंब्लाबो अरजाया।
औ
ओ बिदिनो जौ सावनानै जिउ खुंलांनाय मानसिफ्राबो जोंनाव एसे बांबोगासिनो मानो होनब्ला इडुकेसन सिस्टेमा जोंहा खमिनांगासिनो फरायनाय बा ओ‌ गावनि लाइफखौ साननाय दा बेफोर गैया जालांगासिनो आरोखि।
नंगौ नोंथां।
आंनि फोरमायनांगौआ बेखिनियानोमोन ओ नोंथाङा एसे बिनि सायाव फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ निस्सय नंगौ नोंथां जाखिनि फोरमायना होबाय ओ नोंथाङा फोरमायनाया गासैबो फारि फारि नोंथाङा जाखिनि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायफाबाय थेवब्लाबो आंबो नोंथांनिसिम जाखिनि हायो जाखिनि आंनि गोसो दं आं सानदों बेखिनिखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना‌ होनो सानदों। मानो होनब्ला नंगौ नोंथाङाबो फारियै फोरमायनो हाबाय थिग बिदिनो आंबो जाखिनि हायो बेखिनिखौ आं फोरायमायसै नोंथांनिसिगाङाव ओ जोंहा फरायनायजों लोगोसे नंगौ जोंहा ओ सेथियावनो जोंहा बिमा बिफा गारजेन थाग्रो नांगोन। थिग थाग्रो नांगोन। बिनि उनाव जायबा फिसााजला एबा फिसाजो बेफोरबो एसे गोसोआव एबा गियानाव सोनो नांगोन नङाब्ला जोंनि मास्टार एबा टिचारफोराल' फोररायनायजों लोगोसे आरो न'खरनि गारजेनफोराबो इयाव मोजां थानांगोन थवब्लाबो जायबा फरायग्रा स्टुडेन्ट बेबो एसेबाबो गोसोआव गावैसो सोनना लानांगोन नङाब्ला जोंबो हाया आरो बेजों लोगोसे फरायग्रफोर फरायग्रायाबो जाहाथे फाल्थु एबा‌ ओ फाल्थु एबा गोसोआव गावैसो लायो जाहाथे लोंनाय जानाय जौ जुवा बेफोरखौ गारो एबा आगारना नागारनो हायो थिग बिदिनो अब्लासो जोंबो बेफोरनि सोमोन्दै ओ लाखिया लासे थाब्लासो जोंबो गाव गावनि जिउखौ दाफुंलांनो हागोन बेनिखायनो जों फरायनायजों लोगोसे गावनि जि जिउखौ दाफुंलांनो हायो बेनिखायनो जों ओ फारसेनिफाय लानानै जाखिनि ओ बिमा बिफा एबा खथ बानायनानै फिसाला एबा फिसाजोखौ फोरोंदों बेजों लोगोसे ओ जायबा फिसाजो फिसाला बेफोरो बे एसे बुजिनांगोन मानो होनोब्ला बे जायबा बिमा गारजेन बेफोरसो ओ मोजाङै मोजां गावनि फिसाखौ मोजां जाथों एबा गियान गियानि जाथों जाहाथे गोजौ लेभेलाव बारलांनो हाथों। होनानै बयबो बिमा गारजेन एबा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि फिसाखौ बयबो मोजां जाजानो गियो मानो होनब्ला जों ओ गाव गावनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय जोंनो रारांनिबो आंखाल जायो गोबांनो मानो होनबा जोंनि बर' सुबुंफोरानो गोबां सुबुङानो रांनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनिखायनो जोंङो ओ बाया मोजोमा बिमा बिफा गारजेन आजाफालाय रां रांखौ बहानिफाय मोननो सानो बिनिखायनो बानाय एबा लाजिनाय गैयालासे आ जाखिनि खामानि मोनो बेफोरखौ मावब्लासो जोंबो बिस बिमा माने गरसे गावनि गरसे खामायनाय बेफोरजों लोगोसे जोंबो बाया एबा लाजिया फांजिया मावब्लासो जों गाव गावनि जिउखौबो दाफुंलांनो हायो बेजों लोगोसे ओ दाफुं जाफुंनो थाखाय जेनेबा ओ गावनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय सोरबाया जागोन सि आर पि एफ सोरबायदिया पुलिस सोरबायदिया प्रफेसार सोरबाबादिया इन्जिनियार थिग बेबादिनो सोरबा सासेङा सासे गामि एबा ओनसोलाव जायोब्ला ओ गुबुन सुबुंखौ नुयोब्ला थिग बेदिनो जायबा फरायग्रा एबा स्टुडेन्ट बेखौ नुयोब्ला बेबो साननो नांगोन बिथाङाबो सासे प्रफेसार जाबाय आंबोनि बिनि बिनि उनै आंबो थांगोन आंबो सासे मोजां मानसि जागोन। प्रफेसार जागोन एबा अ इन्जिनियार जागोन थिग बिदि थिग बिदिनो जायोबा फरों फरायगिरि एबा स्टुडेन्ट बेबो बिनि गोसोआबो थिग थानांगोन आरो बेफोरबायाददि ओ हायि गोसोखौ नोरजिया लानानै जुदि दावगायोब्ला बेयो माब्लाबाबो थांखिसिम सौहैनो हानाय नङा बिनिखायनो जों गावनि गोसोखौ एबा गावनि जाखिनि रोंगौथि दं हानांगौ बेखौ अब्लासो दा लाखिब्लासो जोंबो गाव गावनि थांखिसिम जों सौहैनो हागोन आरो ओ गासिबो सुबुङाथ' गोबां सुबआनो जोंनिया बर' सुबुंफोरा रांजों आंखाल जानानै गोबां सुबङानो जों सुबुङा दावगालांनो हाया एबा रांनि आंखालाव गोबाङानो थाबथांना थायो बिनिखायनो जों खस्थ' एबा मावब्लासो जों गाव गावनि थांखिसिम सहैनायाबा सहैनोबो हागोन आरो जोङो ओ बेबो मोनसे जोंनि जोंनि समाजाव गोबां दं लोंनानै जानानै रां रुफाखौ गारनाय ओरैनो ओ बाइक दाब्रायनाय एबा जौ जुवा सेरेब लोंनानै ओरैनो थानाय गाव गावनि जिउखौ जाहाथे ओ बेफोरजों गुफबना थाया लासे अब्लासो ओ बेखौ ज्राब गार गारो अब्लासो गाव गावनि जिउखौबो जों दाफुंना लागोन बेनिखायनो जोंनि समाजावबो जौ जुवा बायदिसिना सावनाय मानाय बेफोरखौ जों होबथानो नांगोन अब्लासो जोङो साफा साफा मोजां मानसि सासे मोजां गियानि अब्लासो जों जानो हागोन बेनिखायनो जों बेफोरबायदिखौ जौ जुवा सेरेब सानाय बेफोरबायदिखौ जों होबथानोबो नांगौ अब्लासो जों साफा साफा मोजां मानसि जानो हागोन साफा साफा। ओ इन्जिनियार एबा पुलिस साख्रि बायदिसिना बायदि बायदि खामानियाव जों आगान सुरलांनो हागोन बेनिखायनो जों गासैबो मोजां जालांनो नांगौ आरो गोबां आयदायावनो जों ओ फरायनायजों लोगोसे जों गाव गावनि जिउखौ दाफुंलांनो हायो बेजों लोगोसे जों फरायनायजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जों लांफानोबो नांगोन माबा मोनसे रोंगौथि थानोब्ला जोङो थोरज' थोरज'बो नांगोन मानो होनोब्ला सोरबा सुबुङा सासे मानसि गिदिर जाब्ला गोबां सुबुङानो जोंखौ मेगन सायो आरो मेगन सादों लोगोसे जाय मेगन साग्रााया सागोन बेजों लोगोसे जों बेफोर मेगन सानाय एबा सोरबा मुं लानानै दसिनाय आरो सोरखौबा बुंनाय बेफोरखौ जों जायबा फोरों फरायगिरि फरायग्रा एबा जाहैबाय स्टुडेन्ट आरो सासे मानसिनि मोजां मानसि जानोब्ला सासे गियानि सुबुं जानोब्ला नों धोरज' थानांगोन आरो सोरबाफोर माबा मोनसे बुङोब्ला नों बेखौ खुदै मननानै खोनासंनानै थानांगोन फारसे खोमायाव सोगोन फारसे एगार हरनाय थिग बेबादिनो अब्लासो जोंबो सासे जाफुंसार सानो जाफुंसार जानो हागोन आरो बेनिखायनो जों रावनिबो खोथा रावनिबो बाथ्राखौ जों खोनानो नाङा एबा खोनासंनोबो नाङा आरो गाज्रि गाज्रि बारहावा गाज्रि रावफोरखौ जों माब्लाबाबो गोसआवसोनो नाङा बेनिखायनो जों बेफोरनि बागै जों गोजानाव थानाया मोजां अब्लासो जों मोजाङाव खामानियाव जों सौहैनो हागोन आरो
औ
दा नोंथांनिसिम फोरमायनो गोनाङा आं दा बेखिनिसिम दा आं नोंथांनो बेखिनिखौ फोरमायनो मोननानै आरो नोंथांनिसबो जाखिनि फोरमायदों नोंथाङा बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साफायखर जासिहरबाय नोंथांनिसिम। जाहाथे इयुनावबो आं थिग बेबादिनो नोंथांजों ओ इयुनावबो नोंथांजों आं बेबादिनो रायलायफिननो मोनो गोजोनथं नोंथां बिदिब्ला।